उम नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथाङा मानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै कल खालामदों नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन बेनो जाबाय साखोन सिखोन थानाय मानसिया माबायदि साखोन सिखोयै थानांगौ। आरो मानो थाखाय थानांगौ बेफोर था बेफोरबायदि थायोबा मा जायो आरो साखोन सिखोन बिनिफ्राय लेथ्रा थायोबा जोङो माबायदि जायो जोंनि देहाया देहानि सायाव आं नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ ओ
अ जागोन जागोन नोंथां जेनेबा नोंथाङा आरो जोंनि सुबुं जिउ सुबुं माहारिया माबायदि थानायनि जाउनाव एबा माबोरै ओ जानायनि जाउनाव बेफोरबायदि बेरामफोरा जाखांदों जोंनि जोंनियाव एबा साफिदों बेफोरनि सोमोन्दै साखोन सिखोन थानायनि सोमोन्दै रायलायगोन ना नोंथां दे बिदिबालाय दे बिदिबालाय
दे नोंथां आङो नोंथां सिगाङाव ओ साखोन सिखोन थानाय सोमोन्दै सावरायलांसै जे जोङो बुंनो थाङोब्ला दे देहायानो मानसिनि देहायानो सब एसे गिदिरसिन दोहोन होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो देहा गैयाब्लानो जोङो बे संसारावहायो माबा मोनसे खामानि मावनोबो जोङो हाया आरो जोंनि देहाया लोरबां जायोबा जोङो खामानिफोर मावनो हाया आरो जोङो सुखुयै थांनानै थानो हाया आरो बेबायदि जायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहायानो सबसे गिदिरसिन धोन धोन दौलद' थाखा फैसा दानिफ्रायबो जोङो सबसे गिदिरसिन धोनानो जाहैबाय जोंनि देहा बे देहाखौनो जोङो बनिख्रुइ साबसिनै गोथां निफ्राय साबसिन आरो गाहामसिनै जोथोनै लाखिनांगौ जानानै फैयो ओ जोङो बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहा जोंनि देहा मोदोमाल' साखोन सिखोन थानानै जाया जोंनि गोसो फ्राबो गोसो मेलेमफ्राबो साखोन सिखोन थानांगोन जोङो साखोन सिखोन थानांगौब्ला जोङो गावनि देहाखौ नायग्रोनांगौ जायो ओ जोंनि जों सानफ्रोमबो ओ फुङाव सिखारनानै मोखां सनांगौ हाथथाय मानजिनांगौ एबा दुगैनांगौ जोङो गा बेफोरखौ जोङो खालामनानै लाग्रोजोबनांगौ आरो बेल' नङा मोदोमाल' देहा थानानै जाया जोंनि गाननाय जोमनायफ्राबो बो साखोन-सिखोनै थानांगोन जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा लेथ्रा थायोबा देहाया बे माखासे जिउसाफोरा सोमजियो आरो बे जिउसाफोरा जोंनि देहा सिङाव हाबोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हाया जायो आरो आरो जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो लेथ्रायै गानबाय थायोबा गानसोमबाय थायोबा जोङो जोंनि देहायाव जिउसाफोरा हाबो बे जिउसा फोरा जोंनो उदै गाज्रि खालामो आरो लोमजानाय जायो गगा मोननाय गुजुनाय जायो आरो बिगुरनि बेराम फोरा जोंनियाव साफिनो हमो आरो जों बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौब्ला जोङो ओ गिबियावनो गावनि देहाखौ साफा खालामनानै दुगैनानै फुनानै मैलाफोरखौ मोजाङै फुनानै लांगौ आरो सानफ्रामबो दुगैनांगौ आरो जि जोमफोरखौबो सानफ्रबो गानखांनाय लगे लगे सुनांगौ आरो दुगैखांनानै गोदान ओ गोदान सिफोरखौ गारनांगौ जेरै सुखानानै दोननाय सिफोरखौ खौ जोङो गाननांगौ अब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजारफोरा थाबै साफिनो हाया ओ आरो जोङो गोसोफोरखौबो जोङो साफायै लाखिनांगौ गोसोफोरखौ जोङो माबोरै साफायै लाखिनांगौ जोङो ओ गाज्रि बाथ्रा बुंनो नाङा माखासे सोदोबफोरखौ जोङो बायजाथाव सदोबफोरखौ जोङो बाहाय हायनो जों बेफोरखौ बायोबा जोंनि गोसोआ गनि ग जालाङो ओ साननायल' नङा मा माखासे बुंनाय आरो बुंनायल' नङा जोंहा साननाय बेफोर गासिबो मोजां जानांगोन जोङो गिबियावनो मोजाङै मानसिफोरजों रायलायनांगौ आरो मोजां मोजां मानसि गिदिरफोरनि जिउ जारिमिनफोरखौ जों फरायनांगौ बेफोरखौ फरायब्ला जोंनि गोसोआ माखासे थुलुंगा मोनो आरो बे थुलुंगायानो जोंनि गोसोखौ गोजोन आरो साफायै जोङो लाखिनो हायो आरो माखासे जोंनि गोसोआ गाज्रि जायोबा जोंनि देहाफ्राबो गाज्रि जालांनो हमो बांसिनै जोङो माखासे ओ साननाय आरो माखासे जोङो नुनायफोरजोंबो जोंनि गोसोआ गाज्रि जायो। जोङो माखासे नायजाथावै बुस्थुफोरखौ जोङो नायनो नाङा जोङो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि गोसोआ गाज्रि जालाङो आरो माखासे साननाय माखासे गाज्रि साननायफोराबो जोंनि गोसोखौ गाज्रि खालामोसै आरो जोंनि गोसोआ गाज्रि जालांबाय नाथाय जोङो माखासे बेरामजोंनो नाख्रेबजानो गोनां जायो साननाय जानो बयनिख्रुइ देरसिन आरोखि साननाया जोङो ओ गाज्रि गाज्रि जोङो सानो ओ सोरनिबा गाज्रि हास्थायनाय सोरनिबा गाज्रि लुबैनाय बेफोरबायदि सानोबा जोंनि गोसोआ गाज्रि जालांनो हमो आरो जोङो गाज्रिबो खालामफ्लाङो बेबायदि जाहैयो आरो जोङो बेबायदि गाज्रि हाखराव जोङो गाब्रफ्लांबाथाय खेबसे गाब्रफ्लांबा जोङो ओंखारबोफिनांगौ गोब्राबथार गोब्राब जानानै फैयो आरोखि बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि बुस्थुखौ ओ नायनो नाङा साननो नाङा आरो मालायनि गाज्रि हास्थायनो नाङा हागौमानि जोङो मालायनि मोजां खौ हास्थायनांगौ मालाय मोजां हास्थायबासो मालाया खुसि जायोबासो नोंबो खुसि जागोन आरो बयबो बै जाय नोंखौ नोङो जायखौ खुसि खालामदों बे मानसियाबो नोंखौ खुसि खालाम मोनगोन बेबायदि जायो। मोजां मोजां लोगोफोरजों सावरायनांगौ बेरायनांगौ बेरायबा जोंनि गोसोआ साफा जायो मानो होनोबा माखासे जोङो मोनदांथिफोरखौ बेरायनायजोंसो मोननो हायो बै बैसिनि जायगायाव माबायदि आब हावा माबायदि रायज्लायो बिसोरनि थानाय जायगा थानायफ्रा माबायदि बेफोरखौ जोङो नुयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखङो आरो बैसोनि बायदि साफाखौ जोंबो लानो लुबैयो बेबायदि जायो आरोखि बेल' नङा जोङो जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो साफायो जोङो जानांगौ जायो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जानायफोरा ओ गोबां रोखोमनि बेजाल माने गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोरखौ जोङो जायो जेरै हमनानै लादो जोङो दखानफ्राव मोननाय माखासे ओ थाव थाव गोनां बुस्थुफोरखौ जायो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया सयज' खालामनो हायो। या आरो जोंनि जोङो गोबां गिदिर गिदिर बेरामफोराव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो जेरै जों बायेरायाव नुनाय माखासे गोथाव गोथाव बुस्थुफोरखौ जोङो मेगंजों नुनानै जानो लुुबैयो बेफोरबायदि बुस्थु खौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव माखासे ओ साबजाथावै बेरामफोरा साफियो आरोखि बेबायदि बुस्थुफोरखौ जानो नाङा जेखौ जोङो मोजां नुदों बेफोरखौ जानो नाङा जोङो जानो नांगौ जाय बुस्थुआ जोंनि देहाखौ खथि खालामा जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै मोजां दैदेननो एबा जोंनि दे गोहो जगायो प्रटिन जगायो बेफोरखौ जोङो जानांगौ जेरै फिथाइ सामथाइ जानांगौ जोङो। मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ न'निफ्राय खानाय बुस्थुफोरखौ खानांगौ मोजां मोजां मैगं थाइगं गो गोथांफोरखौ जोङो जानांगौ आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे जोङो ओ ज मांग आरो बेफोरखौ जो मोै सुनानै जानांगौ सुवाबा लानानै जानो नाङा सुवा सुनानै जायोब्ला जोंनि जोङो। मोजां जायो मानो होनोबा बेयाव माखा बिगुरफोराव जोङो जिउसाफोरा थायो बेउसा खौ जोङो मोजाङै सुगारनानैसो जोङो जानांगौ जानानै फैयो। बेबायदियै जोंनि देहाफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो हायो आरो जोंनि गोसोफोरखौबो जोङो बेबायदि माखासे मोजां हास्थाय नाय मालनि मोजां हास मोज साननायफोरखौ जोङो मालायनि जिउ जारिमिनखौ फरायबा जोङो मोजाङै लाखिनो हायो आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङ माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानो नामा?
औ औ ना? नोंथ जेनबा नोंथाङा देहानि सोमोन्दै बे फंनैसो बुंलांबाय जोंनि साखोन सिखोन थानायनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव बुंनो साना जाहैबाय जेनेबा गोदोनि समाव सुबुं माहारिया माबायदि फोथायनाय दंमोनस आइजो माहारिखौ लानानै एबा दा माबायदि सोलायबोनो बिनि सोमोनदै सालायनो सानदों आं नोंथां जे नोंथाङा खोनासंनानै लाबोदो जे जेनेबा गोदोहाय मा जायोमोन। गोदोनि गोदोनि मा होनो गोदोनि सुबुंफ्रा हिनजाव माहारिखौ माबायदियै सानदोंमोन एबा मा होनो। माबायदि फोथायबो दोंमोन आरोना नोंथां बे जेनेबा जोंनि गोदोनि जोंनि गोदोनि हौवा ब एबा मा जायोमोनो अर्थ'डक्स फेमिलिफोर बेबायदि थायोमोन जेरै जेरावबो थांनो होआ ओंखारनो होआ फिसाजोफोरखौ आरो न'खरनि खामानि मावनो ज थिन्नाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोना आरो जोंनि गेजेराव माखासे गोबां फोथायनाय दंमोन जेरै खोमसि फोथायनायफोरखौबो बिसोरो बांसिन फोथायनाय जायोमोन आरोना जेरै हिनजावफोरखौ लानानै मा होनो जानला मोनला सों सोंनाय माबानाय फोथायनाय मुं सुनाय बेफोरबायदि आरो बिसोर गोदोनि समाव मा होनो हिनजावफोरखौ उन्दै बैसो सिसावनो हाबा होनायोमोन बैफोरोरो दानि जुगाव लासै लासै सोलायबोनो हमबाय आरो ना हिनजावफोरा खालि माोननो गोदोनि समाव माने बिसोरो हिनजाव हिनजाव फोरनि थाखाय खालि बिसना ओंखाम ओंख्रि संनाय न'खरखौ नायनाय आरो मा होनदों गथ' जोनोम होनाय बेफोरबायदिखौनो मा खालामोमोन बिसोरो फोथायोमोन आरोना आरो खालामबोदोंमोन गोदोनि समाव मा बिसोरो आरो जे खामानिखौ मावनांगौ बिसोरो मावबाय एबा दस्रायाव ओंखारलांनो मोना। नाथाय बाजाराव थांनो मोना मैगं फाननो मोना स्कुल फरायनो मोना बैफोरबायदि फोथायबोयोमोन आरोना ज हिनजावनि फिसा हिनजावा हिनजावनि फिसाया जेबो जेबो दाया नोंसिना खामानिया खालि न' सिङाव थानानै एबा न'नि खामानि मावनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बा फिसाफोरखौ जोथोन लानाय बैफोर बैफोरानो नोंसिना बांसिन बै फोरनो नोंसिनि खामानि होननानै बुंबोयोमोन बिफाफोराबो एबा बिमाफोराबो गोदोहाय बुङोमोन बे मानि थाखाय जानानै फैदों होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि गेजेराव मा गैयामोन मा होनो सोलोंथाइ गैयामोन आरोना एबा जोंनि गेजेराव सांग्रांथि गैयामोन जे सासे आइजोआबो मा होनो हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनानै एबा बायेरायाव ओंखारनानै न'खरखौ सालायनो हा- हायो बैफोरबायदिखौ बिसोरनाव माने फोथायनाय गैयामोन आरोना जायनि थाखाय बिसोर बिसोरो गोदो गोदाय हिनजाव माहारिफोरखौ गावसिोरनि आथिं सिङाव एबा गावसोरनि सिङाव लानानै मा होनो दोनदोंमोन एबा गादबनानै दोनदोंमोन आरोोना नोंथां आरो लेखा फरायनायनि जाउोनावनो बुंनो बुंनोसै आं जेनेबा लेखाफोरखौ गोदोहाय मा जायोमोननो मोनसे आस्रमाव थांनानै फरायहैयोमोन हौवाफोरा नाथाय मा होनो हिनजावफोरा बेफोरबायाददि फरायनायनि जेबो खाबु गैयामोन बिसोर बिसोरखौ बाहहेरायावनो थांनो होला लेखायावबो फरायनो होला आरो बिसोरखौ न' सिङावनो दोननाय बेफोरो जायोमोन आरोना नोंथां जायनि थाखाये बे आइजो माहारिया मा होनो लासै लासैनो खुद्रिखांनानै एबा माबानानै बिसोरो गावसिोरनि मोन्थथायखौ मोननो लुबैनानै एबा साफा सानै लेखा लेखा फरायहोनानै एबा रोंनानै गावसोरनि मोन्थाया गावसोरनो लानो ओनो लाबोनो हादों आरोना नोंथां आरो बिदिनो दङ जेनेबा दौरि सिस्टेम जोंनि गेजेरावबो जों जोंनाव आरो जोथोब हरनायैखौ फोथायनाय दंमोन बै जोथोब हरनायाव मा खालामोमोन बिसोरो मा होनो हिनजावफोर हिनजावनि न'खरासो गासिबो हौवाफोरनो हरनांगौ बैफोरो माल माथा गारि मथर हा हा हाफोर नाम होनाय एबा फैसा दाबिनाय बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव दंमोन बैफोरबायदिखौ लासै लासैनो मा होनदों गोमाहोरबोनो हमबाय आरोना नोंथां। उम आरो बिदिनो दंबावो जेनेबा जोन दानि जुगाव दानि जुगनिखौ आं माखासे बुंनो हासै दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोब्लासो हिनजाव माहारियानो बांसिन जेरावबो नुनो मोनसै। गेलेनायनियावनो होन एबा अबेबा मोनसे उम फोथारावनो होन बिसोरो गासिबो आखा फाखा जाजोब बाय आरोना नोंथां जाय जाय गावसिनि ओ गा-गाननाय जोमनाय आरो गावसिनि थानायफोर गावसोरनो गावसोर बायनानै एबा खामायनानै रां आरजिनानै बिसोर गावसोरनो मा खालामनो हादोंमोन बिसोरो गावसोरनो ओ ओ लानो हादोंमोन आरोना बिनिखायनो बिनिखायनो मा होनो दा लासै लासैनो सोलायबोबाय आरो सोलायबोनायानो मोजां जोंनि थाखायबो जोंहाबो उम मा जायो जों जे हिनजाव माहारिया आ जु डेभ्लाप जायोब्ला एबा लेखा रोङोब्लासो सासे एबा फिउचार आरो इयुन जोलै बिसोरबो मा होनो लेखा रोंगोन होननानै जों दा फोथायनाय फैबाय आरोना जाय बै गिबियैनो बिमानि रावखौ जोङो सोलों नाय एबा जोङो बिमानि रावखौ जोङो बजबनानै लायो बिनिखायनो सासे सासे बिमाया लेखा गोरोङै लेखा रों रोंनाय जायोब्ला सासे ओ माहोनो गथ'सायाबो बिमानि बिमानि सेर सेर रोंफालाङो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो गासिबो फोथारावनो नायनानै बुङोब्ला फरायनायनि फोथारावनो साख्रिनि फोथारावनो बुंना बुंनो थाङोब्ला गासिबो बि बिसिनि मा होनो हिनजाव माहारिनि सुबुङानो मा होनो गुजि जौखोन्दो बबावबा दाइनजि जौखोन्दो अबावबा जौसे जौखोन्दो बांसिनखौनो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो जों जोंनि बे दानि समाजा लासै लासैनो डेभेलप एबा जौगाबोनो हमदों। बेनोसै आंनि नोंथां नोंथांनि बुंनांगौ नथाङाथ' एसेबाबो बुजिनो मोनबायना नोंथां?
औ नोंथां गोदोनि समाव आइजोफोरा माबायदियै सिङाव दोननानै गादब जाबोदोंमोन आरो दानि दिनाव माबोरै जाखो नोंथांनि बुंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै फोरमायना होबाय बिनि सोमोन्दै आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा नोंथां उम गोजोन्नाय थाबाय उननि समाव मालाबा लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबायना नोंथां। उम बिदिब्ला जाथ'सिगोन दिनैनिया ना दे बिदिबालाय।